औ।
ओं खोनादोंना नोंथांङा।
खोनादों ना नोंथांङा।
हेलौ औ औ खोनादों। हेलौ।
औ औ औ खोनादों।
औ औ नोंथां अब्ला नोंथाङा दा मा खालामदों।
ओ आंङोथ' दायो आंङोथ' दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ अ अब्ला नोंथांजों आं। मोनसे आयदानि बागै दसे सम रायलायनो होननानै। फन हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथांआ जुदि फ्रिबा।
औ औ फ्रियैनो दंथ'यो सावरायजागोन नोंथां।
अ अब्ला नोंथांजों आंङो माने जानाय लोंनायनि बागै। फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन आरो ना।
औ औ।
होमबा आं फोरमायगोरनोसै एसे नोंथांनिसिम ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथाङा नोंनि साननाय सिबांखौ। एसे फोरमायबानो जाबाय आरो ना।
औ औ नोंथां थारैनो।
औ। अब्ला ओ जानाय लोंनाय मानिथ' जों होननो हायो मानसिया। जिवयानो होन जानाय लोंनायनि थाखायनो आरोना। मानसिया थांनानै दं। जानो थाखायनो आरो मानसिया जानायजोंनो थांनानै। थायो बे मोनसे जाहैबाय आरोना माने जानाया जोंनि जिउआव। नांगौखा जानाय नङाबानो जों थानो हाखाया मानसि होन। बा दस्रा जिनो जिउ गोनां बुस्थुआनो जा जे जिब जुनार। दाउ। फोर बा माबा मोनसे फिसा फिसौ एम्फौफोर होन बिसोर जानाय नङाबानो थानाय नङा आरो ना। ओ। थ' जानो थाखायनो मानसिया खामायो मानसिया गायो फुयो। आरो मानसिया जानो थाखायनो। खस्थ' खालामो आरोना दिनाव मानसिया। फुंङाव ओंखारलांङो मावनो ओमफ्राय बेलासियाव फैफिनो बे जानायनि थाखायनो खस्थ' खालामो। आरो गावनि फिसाफोरखौबो खांङो जानायनि थाखायनो आरो ना। दा मानसिनि। बयनिबो सेम थांखि बा जोबथा थांखि थांङै थुङै। थांखियानो बे मोनसेयानो जाहैबाय जानाय थ' बिराद। माने नांगौ बुस्थु आरो जानाया जोंनि जिउनि थाखाय। थ' जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै होनोबाथ'। जोंनि सिबिनायावबो जानाय लोंनायाबो बिराद माने। नांगौ आरोना जोंङो जोंनि फुजाफोरनो जोंनि माबा हाबा खेराइफोरनो बेफोराव जों माने जा लोंनायखौ दोनथारो आरोना जोंनि बर' समाजाव बेफोरो बिराद गोनांथि गोनां बुस्थु आरो जोङो मा सोरबाफोर आलासि फैयोबा जोङो बिसोरनो माने जों आलासिखौ जों इसोरनि रुप होननानै मानियो नालायथो जों बिसोर खौ जानायजोंनो सिबिनानै हरो मोजाङै जाहो लोंहो बिसोरखौ गोसो मोजोम होनानै थाजि मोनहोनानै। थांहोनो जायो आरो ना जे जोंनि बर'नि ओंख्रिफोर होन सबसे ओ सिगाङावनो जों बयबो अनलाखौनो सानखायो आरोना बर'नि ओंख्रि होनबाथाय। बर'नि ओंख्रि होनना बयबो अनदला दाउखौनो होनखायो आरो ना अनला दाउनो सबायजों साम'जोंनो बा मैथा नानो बा नाफाम होनो नों ना नागोरान नो। अमायाथ' जोंनि माने हाबा खेराइनो माबा मोनसे गिदिर फांसन दंनो बेफोरावथ' अमायाथ' थाखाथारो आरोना। जोंनि जोंनि सोरबा सिबिफोर ओ जों जेखौ ओ फुजा दिनाव जों जे लिंहरो अजा मोनो जे जों ओ फुजिनायफोरखौ माने ओ मदद खालामो। बिसोरनोबो जों माने जाहो लोंहो गोसोखौ ओ गुदुं खालामनानै हरो आरो ना। जे माने गोजोनथों एसे गोजोननाय मोनथों जोंनि थाखाय एफा खस्थ' खालामनानै बिसोर फैबाय जों बिसोरखौ जाहो लोंहो थांगोन होननानै अब्ला जोङो मानि हरो आरोना जों इसोराबो ओ जायो। जोंनि इसोराबो बिदिनो ओ बेलेग- बेलेक धोरोमनि जेरै जों बाथौफोरनि दं जोंना माने बोलि होनायफोर थायो बा जेराव ओ ब्रह्म धोरोमनिबो थायो बिसोरबो जों मानि बिबारफोर बावो बिसोरबो माने बिसोरनोबो जोङो मेथाइफोर बावो आरो ना मेथायाइखौनो जायो बिसोर ब्रहम धोरोमधनि ना। बा जोंनि ओ बिबार बाथौनि जों बिबार बावो बिसोर बिबारखौनो गावसिनि ओ प्रसाद होननानै माने जायो आरोना। इसोरा थ' जों इसोराबो जाख थायो जोंनि बर' सुबुंनि इसोरफोराबो जाखायो आरोना। थ' ओ बेनोसै आरोना जानायाथ' मानि बिराद गोनांथि बुस्थु बेनि थाखायनो जों थांनानै दङ ' नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना जानायनिबादथाय मा सानो।
औ औ जोङो जानो थाखायनो नोंथाङा जेरै फोरमायदों औ बेफोरबायदिनो जोङो जानो थाखायनो मावो आबाद बेफोरबायदिनो ओ आबाद मावाबाबो जोङो हाजिरा खामला मावनानैनो जायो नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
औ जेरै जोङो मावो बेफोरबायदिनो जोङो जानांगौ जायो बिदिनो खायफा खायफाया जानानै मोजां मोनो बेफोरबायदिनो सावमिन मम' रुटि बेफोरबायदि जानानै गोथाव मोनो बा खायफाया ओंखाम जानानैनो मोजां मोनो जोंनि गामि ओनसोलावथ' खोब खोबानो ओंखामखौनो जानानै मोजां मोनो मानो होनोबा जोंहा ओ जोंनि खुद आखाइजों मावनाय बेफोरखौ जोङो निजानो मावनानै मैगंनिफाय बा माइनिफाय जोङो गावनो आबाद मावनानै जोंनि आखाइजोंनो आबाद मावनानै जोङो जायो। औ नोंथाङा जेरै दाउ अमाफोर बुंदों औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ आरो मोनसे उम फाननानै जोङो माबा मोनसे रां आरजिनो हायो। बा थाखा फैसानि खरसाफोर जानो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो दाउ अमा हांसो बा बोरमा मोसौ बेफोरबायदिनो जोङो बर'नि न'खरफोरा खायफाया खायफा खायफाया फिसिखायो जोंहानि न'आवबो बेफोरबायदिनो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होनोबा बेफोरजोंनो जोङो थाइसे थाइनै खरसा मोनो फाननानै जानो हायो।
बेफोरबायदिनो आरो जोङो हाबा खेराइायाव औ जोंनि बर'नि हाबा खेरायावथ' जोङो अमानि गोनांथिथार बिदिनो बिदिनो खायफा खायफाया न'आवनो फिसिनानै दोनखायो अमाफोरखौ बा खायफाया बायनानै लायो आरो।
औ।
औ आरो जोङो बेफोरबायदिनो ओ ओ हाबायावथ' जोङो अमाल' होनबाथाय जानाय नङा जोंनो ना थाफानांगोन बयलार थाफानांगोन, मानो होनोब्ला अमा जायैफोरनि थाखाय नाबा बयलार मोनसे लाफायो आरो।
औ आरो जोङो खायफा खायफाया बेफोरबायदिनो ओ खायफा धोरोम फोरा बेफोरबायदिनो ओ ना बेदर होनायखौ जोङो नुनो मोना जोंनि ओनसोलावबो खोब दङ।
ओ खायफा खायफाफोरा होयो आरो बेफोरबायदिनो ना ओ ओ ना आरो बेदरखौ होयो आरो खायफाया बेफोरबायदिनो जौ जौ जौवाबो होलायलाङो खायफा खायफाया
उम।
फोराथ' जौ होनोबा आइजो माहारिया फिसिनाय न' न'निनो जि लकेल बेखौथ' एसे एनै लोंखायो। बेनिखायनो खायफा खायफानि हाबायावहाय बेफोरबायदिनो जौ जुवा होनायखौबो एसे नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओम।
आरो बेफोरबायदिनो खायफा खायफानि हाबायावथ' बेफोरबायदिनो ओ जेरै हाथासुनि खुरनाय बेफोरावथ' अनला बेफोरखौ जोङो होनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ।
अनला दाउ बेफोरखौ जोङो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनिफ्राय होनो थाङोबा जोंहा ओ खायफानि हाबायाव बेफोरबायदिनो सबायफोरखौबो जोङो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
आरो बेफोरबायदिनो ओ खारजफोरावबो खायफा खायफा गामियावहाय ओंखामफोरखौनो होयो बा खायफा फोरनियावहाय रुथि फुरि सावनायखौबो जोङो होनायखौबो जोङो नुनो मोनो।
औ औ।
औ जोंनि जि बर' आसार खान्थि बेफोरावहाय ओंखाम होनायखौनो जों बांसिन नुनो मोनो आरो। खायफा खायफानियावहायल' ओ खारज बा सारादुफोरावहाय बेफोरबायदिनो रुथि फुज होनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
औ नोंथाङा फंनैसो फोरमायबावगोन नामा?
औ फोरमायजागोन नोंथां ओ दा नोंथाङा माने माखासे बाथ्रानि बै बुंलांबाय नालाय थो ओ दा बेनोसै आरो जे नोंथां माने ओ जोंनि बर समाजावबो जानायाथ बिराद गोनांथि जों माइरंखौ सब से बांसिन मानि ओ जायो आरोना जों माइ गायो जोंनि थाखाय माइरङानो सबसे माने गोनांथि बुस्थु होननानै जों साननानै लायो जों रुटिफोरखौथ बारा जायायानो होन जायो बांसिनानो जों बर फोरा ओ दस ओ दस्रा माबाफोरा दस्रा गुबुन माबानि ओ गुबुन हारिनि मानसिफो रा जायो रुटि बिसोरनि थाखाय बिसोरनि थाखाय ओ माइरंआ बारा बिदि गोनांथि गैया बिसोर एफा एनैल जायो खिन्थु जों माइरंआवनो नारसिननानै थाथारो आरोना बेखायनो जोंनि बर फोरा बांसिन गायनाय यावनो ओ मा होनो बेस्थ थायो बांसिन गायनाय फुनाय गावबागाव हा हु थाखायो आरोना बे बेखायनो गायो फुयो बिसोर ओ बे माइरंनि थाखायनो आरो बे माइरंआनो जोंनि ओ मा होनो जेबो ओंख्रि गैयाबाबो जों बे माइरं संख्रिखौनो जानानै थागोन खिन्थु जागोन आरो ना दा जोंनि मेइन बुस्थुवानो माइरं आरो बे माइरंनि थाखायनो जों अनलाखौबो संनो हायो बेफोरखौनो आरो जानाय नङा बा बहाथो मानसिया थांनानै थानो हानो बेनो ना नोंथां थ जों माने दासिमबो बयबो गासिबो जायगानि गासिबो गुबुन हादोरनि जानायखौथ दासिबो मोनजाफेराखै ओंखायनो जों जोंनि आं गावबागाव गावबागाव हारिनि नो जानायखौनो जों मोनजाजोब्बाय होननानै ओ साननानै लायो बेखौ जोंनि हारिनिखौ मोनजाजोब्बाय नालायथ' जों गुबुनिनिखौबो मोनजाजोब्बाय होननानै साननानै लायो आरोना बांसिनानो मानोना जों गुबुन हादराव थांनानै ओ थांनानै बिसिनि जानाय खोम बा माबानि रोखोम माबानो हाया जाहैनो हाया मानोना नों सोरबा सोरबा थायो गरिब फोरजों थांनो हाया खिन्थु गावबा गाव गावबा गाव ओ बोथोर जायगा नायनानै बयनाबो आलदा आलदा रोखोम जानाय थायो आरोना जेरै जोंनिथिं बेबायदि गायनाय फुनायनि हाया बिराद मोजां बेखायनो जों माइरंखौ जायो ओजोंहाय माखासेथिं रुटिफोरखौ जायो मानोना बिसिनि ओ जायगाथिं रुटि जानायनिल मोनसे ऐ मा होनो इनभाइरनमेन्ट आरो ना आरो जों नुनो हायो गुबुन हादोरफोराव गुबुन रोखोमनि जानाय नुयो जों आफ्रिकानो आमेरिकानो बिसोरना आलदा रोखोमनि जायो जोंनिजों मिलाया मानोना ओ बिसिनि जायगायानो बेफोरबायदि जे जोंनि बादि जानाय खौ मोननो थाङा जोंनि बायदि जानायखौ जोंनि जायगायाव बिसिनि बायदि जायगानि जानाय रोखोमखौ जों नुनो थाङा आरो ना स' गुबुन जायगा नुनानै गुबुन रोखोमनि बयबो जायो खिन्थु जानाया बिराद गोनांथि बयबो जायो बयबो गावबागाव गावबागाव हारिनि ओ नायनानै जानाय नुयो आरोना बयनिसिमबो
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ नोसै नामा?
औ जागोन दे
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोनना खोब गोजोननाय मोनबाय
ओं दे